औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोना
औ नोंथांखौ। कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथांङा दसे सम मोननो हागोन ना?
ओ हागोन हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां माने। जोंहा गोदो आरो दानि माने मबाइलनिफ्राय जोङो माने मा मा जौगानो हाखोनो औ इन्टारनेटनि जुगजों माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन आं बिदिब्लानो एसे आंनि मिथिनाय एबा आंनि मोनदांनायखौ आं फोरमायनानै होनोसै आरोना। ओ जोंहा मबाइनि बा गोदोनि समाव जोङो मबाइल बेफोरबायदि मबाइल होननाय ओ जिनिसखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन जोङो बा लेन्डलाइननिनो गेजेरजों बा पि सि अ बा बै बायदिनो माने मोनसे पि सि अ थायोमोन टेलिफनि नि गेजेरजोंसो जोङो रायलायनायफोरखौनो नुयोमोन एबा जोङो रायजलायोमोन सोरजोंबा रायज्लायनोब्ला। जोङो दखानाव थांनानै बै ओ टेलिफनाव जोङो फैसा होनानै एबा जोङो फैसा सोनानैसो रायज्लायनांगौमोन नाथाय जोङोनो।
नोंगौ।
आथिखालाव नुनो मोनबाय जोङो मानोना आखाइ आखाइ बयनावबो जोङो मबाइल फनखौ नुनो मोनोसै। आरो बे मबाइल फननि गेजेरजोंनो बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो। मुलुगखौनो जोङो आखाइ मुथियाव लानो हानाय बादि जाबाय आरो माने जोङो मानो होनोब्ला जोङो गासै खोथा बाथ्रा। बिनि मा सोलिबाय थादों मा जागासिनो बेफोरखौ जोङो। मबाइलावनो जोङो नायजोबनो हायो एबा ओ मिन्थिजोबनो हायो बा जोङो थांनानै नङाब्लाबो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो बेफोर जायगाफोरखौबो जोङो नायनो हायो। बेफोरबायदि खाबुआ जोंनो जानानै फैबाय मबाइलनि गेजेरजों ओ बेनि अन गायै जोंहा बायदिसिना ओ जेरै फरायनाय निफोरनि बेलायावबो जोङो माने खाबु जानानै फैदों जेरै जोङो माखासे समाव जोङो गोजान गोजानाव ओ फरायनो थाखाय बा जोङो माखासे कर्सफोर लानो बा बेबायदिनो टिउसनफोर लानो थाखाय जोङो थांनांगौ जायोमोन। गोजान गोजान जायगायाव जोङो खाथियाव गैयाब्ला। नाथाय आथिखालाव जोङो बे मबाइल एबा इन्टारनेट फैनायनि बा ओ बियो जौगानायनि उनाव जोङो न'आवनो थानानै माखासे सोलोंथाइफोरखौ जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो लानो हायो एबा मोननो हानाय खाबुआ जों जानानै फै आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओ मोनसे समाव जोङो सोरखौबा खौरां लानोब्ला गोजान जायगानि खौरां लानोब्ला बा जोङो रायलायनोब्ला लाइजाम बा पस्टनि गेजेरजों जोङो लिरनानै लाइजामसो हरलायनाय बेफोरबायदि ओ हुदाया बा खान्थिया जोंनाव सोलिदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे फोरनि सोलायै ओ सेकेणडआवनो जोङो से सेकेणडआवनो जोङो नाम्बारजों खालामनानै जोङो रायज्लायनो बा माथोखौ खोनालायनो बा जोङो भिडिअ' खेल भिडिअ' कलनि गेजेरजों जोङो मानसिखौबो नायलायनो हानाय बे खाबुआ जोंनियाव जानानै फैबाय आरो। औ बेफोरबायदिनो जोङो माने गोबां मोनफ्रोम बिथिङावबो जोङो ओ बे मबाइल फैनायनि गेजेरजों जोङो जौगादों माने बेयावहा जोंहा जौगानाय दङ। अ माने मोजांबो दङ आरो माखासे जोंनाव गाज्रिबो बिनि गेजेरजों जादों आरोबा गाज्रि गोहोम गोलैदों। गाज्रि गोहोम गोलैदों होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे समाव नुनो मोनो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा दानि गथ'फोरा ओ बायजोआव ओंखारलाङा लासिनो बा बायदिसिना गोदोनि समाव जों नुयोमोन उन्दै उन्दै गथ'फोरा ज' ज' थांनानै बाहेरायावाव गेलेनाय रायलायनाय होनलायनाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदिनि गे जेरजों बा बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों बे सिगांनि बा गोदोनि गथ'फोरा माने देहायारिबो गोबां गोख्रों जायोमोन लोगोसे ओ बिसोरो माने बेफोरबायदि देहायारि जेंनाफोराव गोग्लैनाङा नांगौ जायामोन ओमफ्राय गोख्रों जायोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनोदि बेफोर मबाइल बा इन्टारनेट फैनायनि उनाव जोङो माखासे उन्दै गथ'फोरखौ बा मा खासे लाइमोनफोरखौ मबाइलावनो नांथाबनानै थानानै बा ओ फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदि ससियेल मेडियानि गेजेरजों माने गफबनानै थानानै बिसोरो बायजोआव ओंखारलांनो रोङैखौ बा गावनि जिउ बेयावनो आधा हगारनानै माखासे समाव सिलिंखार खालामनानै लानो खौबो जोङो नुनो मोनो
औ औ
जेरै बुंनो थाङोब्ला माखासे समाव आरो बेबायदिनो ससियेल मेडियानि गेजेरजों ओ लोगो नुलायनानै बा नायलाय नानै जोङो बैसो जायैफ्रावनो बा सोरबा हाबा जाखानाय हिनजाव हौवा फ्राबो जोङो खारलायनाय बेफोरबायदि माखासे जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो बा गाज्रि बेफोरबायदिनो थगायनाय माखासे खामानिफोरा बेफोरनि गेजेरजोंबो जानो हमदों आरो बेफोरबायदिनो ओ लो लोगोसे आरो ओ जोङो नुनो मोनो ओं बे इन्टारनेट जौगानायनि गेजेरजों जोङो माने बबेबा समाव जोङो जुदि इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो माबायदि जायो माने जोङो एकदम खोमसि हाखराव एबा खोमसि खथायाव जों हाबसोना थानाय बायदि जायो मालाबा समाव इन्टारनेटा जुदि ओ माबा मोनसे जेंनानि थाखाय जुदि फैयाब्ला बा गैथ' आ जायोब्ला जेबोखौनो माने मोनथिया जायो आरो जोङो दाबसे जायगायाव दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव मा जादों खौ मोनथिलाया बेबायदि थासारिया सोमजिदों औ आरो जोङो बेफोर मबाइल एबा इन्टारनेट गैयाब्ला जोङो ओ माखासे खाथि खा खाथि खालानि ओनसोलजोंनो जोङो माने मिन्थिलायो एबा माखासे मावनाय दांनाय बा रायलाय होन्नाय बाथ्राफोराबो गोरोब लाया जागौमोन मानोना जोङो मिन मिथिलायनाय नङामोन ओ
औ औ
बिसोरनि ओनसोलाव मा सोलिगासिनो मा जादों बा बिसोरनि ओनसोलाव माबायदि थायो जायो बा माबायदि रायलायो बेफोरबो एसे माने गेब जागौमोन आरो जोङो बे
औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथाङा माने जोंनि मबाइलनि सो सोमोन्दै माने नोंथाङा गोबांखौ ओरैनो फोरमायलांबाय आरो नोंथां
औ
औ बुंनो हायोब्ला जोंहा माने गोदोहायथ' जेरै नोंथाङा बुंलांखादों जोंहा मबाइल गैयामोन दंमोनब्लाबो माने बे टेलिफन दोङोमोन औ जोंहा माने खौरां लानो थाखाय जोङो बेयाव माने फैसा थाइसेबा थाइनै जों सोनानै खौरां लानो हायोमोन आरो नोंथां औ नाथाय जोंहा दानि जुगाव माने साफ्रोमबो सुबुंनियावनो गंफा गंफा मबाइला थाखाथारो आरो नों थां औ जोंहा माने मबाइलनि माने गो जोंहा दा मबेलनि गोबां माने गोनांथार जालांबाय आरो औ दाथ' माने इन न्टारनेटनि जुगा जुग जाबाय नालाय जोंना इन्टारनेटनि जुगा गोबां गोजौसिन जौगाबाय बेनिखायनो जोंहा माने मबाइलनि गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ
औ बिदिनो जोंहा माने मबाइलावथ' जोंहा गोबां एप्स फोर थायो जोङो बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जोङो फरायनो अनलाइन क्लासफोर लानानैबो जों फरायनो हायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो इउ टुबफोरनिफ्राय जोंहा माने जोङो अनलाइन क्लासबो लानो हायो जोंहा माने गोबां रादाबफोरबो मोननो हायो औ जोंहा माने गुबुन गुबुन जाय गानि बाथ्रा मिथिनो हायो औ बेबायदिनो जोङो माने जोंहा माने सानसेनि सानसेनि रादाबबो जों मोननो हायो माने जोंनि औ जोंनि सान रासिफोरनि सोमोन्दैबो जों मिथिनो हायो औ बेबाय दिनो जोंहा माने मबाइलनिफ्राय इउटुबनिफ्रायबो जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जेरै वाट्साप वाट्सापनिफ्रायबो जोङो माने सासेया सासेनो माने बेफोरबायदिनो फट'फोर हरनाय बेबायदिनो खौरां हरनायाव जोंहा माने गोबां हेब हेफाजाब होयो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने दानि जुगावथ' जोंहा माने स्कुल स्कुल कलेजफोराव माने गावबा गाव माने ग्रुप थाखायो आरो नोंथां औ बेबाय दिनो जोंहा माने फरायसालिफोरा बन्द' जायोब्लाबो जोङो माने मबाइलजोंसो जोङो मिथिनो हायो आरो नो थां औ-औ नंगौ बेबायदिनो जोंहा माने फेसबुक जायखौ जों मोखां बिजाब होननानै मिथियो बेनिफ्रायबो माने जोंहा गोबां जों बाथ्रा मिथिनो हायो औ बेनिफ्राय जोंहा माने दाथ' जोंहा माने बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा भिडिअ बानाय बानाय हगार हगार माने फेसबुकाव माने गोबां डलार खामायनाय फोरखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां
नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा मबाइलजों माने गोबां जौगाबाय जोंहा माने बेफोरबायदिनो जोङो माने साख्रि बाख्रिनि अनलाइन खालामोबाबो स्कुल कलेजाव एदमिसन लानो लानोब्लाबो जोंहा माने मबाइलखौ नांथारगौ मबाइलनिफ्राय जोंहा अटि पि अटिपिखौथ' जोंनाव अनलाइन खालामदों माने गोबां माने नांथारगौ जाबाय आरो नोंथां औ दानि जुगाव माने मबाइला गोबां माने गोनांथार होननानै बुंनो हायो औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने मा होनो बे बेखौ जोङो औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदि मबाइलनि जेबो सुबिदा गैयामोन नालाय औ दानिया माने जोंहा गोबां माने मबाइलनि जुगा जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो माने आरो जोङो बेनिफ्राय सायाव जोङो जौगालांबाय थागोनखौ जोङो माने आसा खालामो आरो नोंथां औ बुंनो हायोब्ला जोंहा माने दानिया जोंहा गोबां सुबुंफोरानो माने बे मबाइलजों भिडिअ बानाय बानाय इउटुबफोराव माने भिडिअ हगारनानै गोबां माने जेरै फैसा खामायनायफोरखौ गोजौ थाखोसिम जौगालांनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जेरैहाय जोंहा फेसबुकफोरावबो माने भिदिअ हगार हगार जोङो दल खामायनाय औ जोंहा जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बि बयस बि बिथांमोनानो जोंहा माने गोबां गोजान गोजान जायगासिम मा ने थांनानै भिडिअ बानायनानै हगारनानै माने गोबां रां आरजिनानै गावबा गावखौनो माने गोजौ थाखोसिम जौगाहो लांहोनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां
औ
औ-औ माने जोंहा बेबायदिनो जोङो बेबायदि बेसोर हगारनाय बेसर भिडिअ बानायनानै हगारनायफोरखौबो जोङो माने बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गोबां नुनो हायो आरो नोंथां औ दानियाथ' माने गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्लाबो माने सुबुंफोरा माने लोगोआव माने बेफोरबायदि फैसाफोरखौ ला फाया आरो नोंथां औ जोंहा माने बेबायदिनो बांसिन दिन जोंहा मबाइल थाखायो नालाय जोङो मबाइल जों माने गोनां जायोब्ला जोङो माने गुगोल पे दं नालाय जोंहा बेजों जोङो माने स्केन खालामनानै होनायफोरखौ खौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां औ माने जोंहा इन्टारनेटनि जुगा गोबां माने जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ औ बेनिखायनो जोङो माने मबाइला जोंनि थाखाय गोनांथार आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय। बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां दे जागोन।
औ दे।